औ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दासान्दि
औ आं जिरायनानै दं
अ अ आंबो दंथ'यो दसे जोबोर गरम ना बेनिखायनो थाबायथिंबायदों आरो दसे बार जागासिनो
औ
बिदिब्ला जोंहा आयदा फारसे आवगाखानोसै नोंथां जिहेथु जोंहा नोगोर आरो टाउन ओनसोलनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोनोसै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला दि दिनै नोगोर आरो टाउन ओनसोल होनना बुंनो थाङोबा जोङो दिनैनि समाव जोङो मोनथिखायो जोङो जेराव जोङो गामि ओनसोलनि खोथा बुङोब्ला जोङो बायदिसिना जोङो आबाद मावनानै जानाय बायदिसिनाफोरखौसो जों मिथिखायो जेराव जोङो गोबां खामानि मावनाय जोङो मिथिंगायारि बायदिसिना जोङो बिफां-लाइफाङानो जा बा जिब-जुनारजों खाथि सोमोन्दो दङ नाथाय जोङो टाउन ओनसोलनि खोथा बुङोब्ला बांसिनानो जोङो बेवहाय गावबा गाव रावखौबो सिनो हाया जेराव जोङो टाउन ओनसोलाव जोङो बांसिनानो जोङो रां रुफाजों जों सोलिनायखौ नुनो मोनो बा जों टाउन ओनसोलाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन जोङो मुवा बेसाद बा बायदिसिना फैनायखौ नुयो जेराव जोंनि बिगियाना गोबां जौगाबाय जिहेथु दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? मोननैसो जिहेथु जोंहा जेराव ओ दिनै समाव जोंनि गामि ओनसोल फोरावबो मोनहैबाय जिहेथु टाउन ओनसोलाव माबायदिहाय ओ जो सिख्लाफोरनि बेलायावहाय आइजो माहारि फोरनि बेलायावहाय देलायनायफोरखौ बाहायो। आरो गामि ओनसोलाव माबायदिहाय देलायनाय ओ फोरखौ बाहायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ
औ औ
जोंनाव जोंना आ गामि ओनसोलनि आंथ' गामि ओनसोलनिसो गामि ओनसोलनि सिख्लाफ्रा औ बिदिनो माने गासैबो खामानि मावनायफ्रावबो आखा फाखा जायो।
औ औ
औ बिदिनो आरो देलायनायफ्राबो गामिनि ओनसोलनिया एस खम माने टाउननिया बांद्राय औ बिदिनो गाननाय जोमनायफ्राबो गा खना बिदिनो आरो टावननियाथ' ओम एसे सर्टसो गानखायो।
औ औ
औ बिदिनो
माने गामिनिजों टाउननिजों एसे फाराग दं आरो।
औ औ नोंथाङाथ' ओ थार बाथ्राखौनो बुं ओ नोंगौ जेराव जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रा बांसिनानो जोंनिया ओ जोंनि जा ओ दोरोङारि गानबोनाय जिहेथु जोंनि हारिमु बेफोर जिफोरखौ गाननानै थायो। नाथाय ओ बेफोर जि फोरा जोंहा ओ ओस गोबां जोंहा जेबोर जेब्ला जों गोजां बोथोरनि खोथायानो बुंबा जोंनि देहाखौ जोख्लोबनो थाखाय जों गाननाय जायो नङा होमबा। नाथाय जोंहा दिनैनि समाव गोबां गोदान मुगाजों जोंहा दिनै टाउन सोहोरफ्राव दिनै मरडान ओ ड्रेस फैदों गोदान मुगानि जेराव बायदिसिना जिला जिथि ओ ड्रेस फोरखौसो जों गाननायखौ नुनो मोन ओ जों जिहेथु गोलोम लोम बोथोरफोराव जिहेथु जोङो जोबोर गरम जेराव जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा दख'ना गानना थायो बा बायदिसिना सारि आरिफोरखौ गाननानै थायो। नाथाय ओ टाउन ओनसोलफोराव जोङो दिनै जेथु मोनथिखायो गरम ओनसोलाव जोङो इसिबां ओ जिफोरखौ गानोब्ला जोंहा ओ गरमनायफोरा बांद्राय जागोन साननानै बिदिनो ओ जेरै बायदिहाय ओ एसे गुसुं गुसुं गानो बिदिनो जाहाथे बारफोरा मोजाङै ओ नांनो हायो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोरनि ओ एसेबां जोंहा जिहेथु जौगायाखै जेराव जोंहा बेफोर ड्रेसफोरखौ ओ गामिफोरावबो बांद्राय गानोब्लाथाय। ओ गामिफोराबो ओ एसे माना दङ 'जिहेथु जोंहा गामि ओनसोलफोराव जोंहा नेमखान्थि दंखायो जिहेथु। दा बिदिनो गोबां सोलायनाय जेराव ओ लोगोसेनो दिनै ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जेराव गामि ओनसोलफोरावहाय गोदो गोदायहाय माबायदिहाय ओ जोंनि जा बैसागुखौ फालियो आरो नोगोर ओनसोलाव माबायदियै फालियो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोगोरनिखौथ' आं मोनथिनायानो नङा।
औ औ औ गामिनि ओनसोलनिया माबायदियै फालियो होनना बुङोबाथ' जों गामियावथ' मोन थिखायो जिहेथु जोङो बैसागु समाव जों गासिबो ज' ज' थानानै जोङो मोसायो रंजायो बाजायो। ओ बिदिनो गामि ओनसोलावबो आथिखालाव ओ फांसन आरि जायो। नाथाय जोंथ' मिथिखायो जेराव जों ओ बेफोरबायदिनो रंजायो बाजायो दिनै नोगोर ओनसोलफ्रावथ' जोंहा बेफोरबायदि रंजानायनि थाखाय बा जोङो बायदिसिना गामि ओनसोल फोराव जों जेरैबायदिहाय गुबुननि न'खर न'खराव थांनानै जोङो बैसागो बोथोराव जों जौ लोंहोयो ओ अमा बेदरजों। बा दिंखिया भाजाफोरजों थांनानै गुबुननि न'खराव लिंनानै ला थाङो जानो लोङो। नाथाय टाउन ओनसोलफोराव बिदि नङा आरोना। टाउन ओनसोलफोराव गावबा गावसो गोजा बेवहाय। ओ सोरबा न'खराव गाव हारसिं एवनानै जागोन बा न'खरा जागोन। नाथाय गुबुननि न'खराव थांनानै जाहैलाया आरोना। लोगोसेनो टाइन नाव जोंहा बैसागु फालिनाया जोबोर खम जायो। जेराव जोङो इसिबां मोनसे ओ हारिनि मानसिफ्रा ज' ज'यै थाया जेराव जोङो ओ मोसानायफोरखौ जोबोर खम नुयो टाउन ओनसोलफोराव। बैसागु मोसानायफोरखौ जेराव ओ एसेबां ओ जेरैबायदि गामि ओनसोलाव फालिनाय जायो। बिदि जोङो टाउन ओनसोलाव जोङो फालिनायखौ नुनो मोना। ओ दाथ' बिदि जेराव जोङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बोथोरफोरनि सोमोन्दै जिहेथु ओ नोगोरफोराव बोथोरफोरा माबायदिहाय जायो आरो आबहावाया माबायदि जायो लोगोसेनो गामि ओनसोल फ्राव माबायदि ओ
बिदिनो ओ जोंनाथ' गामि ओनसोला बिदिनो आबहावाफ्राबो बारा गेब फोरोंनाय जाया। माने टाउननिया बिदिनो दारिमिन बा बिदि कारखाना अ बिदि थायो नालाय बिनिखायनो आरो टाउननिया बिदिनो गारि गुरा फोराबो बांद्राय। बांद्राय सलायो बिदिनो बिनि थाखाय जोंनि आबहावा माने एसे गेब ओ गुबुनले जायो आरो। जोङो गामि ओनसोलनिया औ माने बिदि बांद्राय जाया बिदिनो हाब्रु जायो अखा हायोब्ला।
औ।
उम।
नंगौ नंगौ। ओ बुंनो थाङोब्ला टाउन ओनसोलाव नंगौ नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों जिहेथु जोङो जे लामाफोरनि खोथा बुंनो थाङोब लामाफोरा बांसिन मोजां जायो टाउन ओनसोल फोरनिया। बेफोरबायदि हा औ लोगोसेनो गामिफोरावथ' जोंहा हाब्रु बे फोरबायदि जेराव जोंहा इसेबां ओ जौगा थाखोनि लामाफोरखौबो बानायहैनाय जाया। लामाफोराव हाब्रु आरिजों मोसौ बोरमा गोबां जिब जुनार फिसिनाय जायो जोङो न'खराव जानो थाखाय बा न'खरखौ सुंथानो थाखाय। माब्लाबा समाव बेफोरखौ फानहैयोब्ला एसे एनै रां मोननाय बायदि। नाथाय टाउन ओनसोलाव बेफोरबायदि बांसिनानो जों जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय नुवा। नाथाय फिसियोब्लाबो गोबां बिबाङै जों फिसिनाय नुयो। जों भारामारि बानायनायखौ नुयो। दा गोबां सोलायनाय दङ जेराव जोङो टाउन ओनसोलफोरनि खोथा बुंनो थाङोबा जों टाउन ओनसोलफोराव जोङो खामानि दामानिफोरनि खोथा बुं थाङोबा जों गोबां खामानि मोननो हायो जों रां आरजिनो थाखाय जोङो ओ जों जुदि टाउनाव ओंखारबोयो अब्ला जों खामानि मोनखायो आरोना। नाथाय जों गामि ओनसोलाव जोङो खामानिफोरखौ एसेबां बिबांनि मोननो थाङा जिहेथु जोंहा एसेबां ओ जौगानाय नङा जेराव जों खामानि मावनो थाखाय ओ हाजिराफोरसो मावनो गोनां जायो न'खर न'खर थांनानै जेराव नोङो सानफ्रोमबो ओ हाजिरा मावनो मोननायाबो गोब्राब। नाथाय जों जुदि टाउन साख्रिफोराव थाङोब्ला ओ नों सानफ्रोमबो ओ हाजिराबो मोनगोन नङाबा गुबुन खामानिफोरावबो हाबनानै थानो हायो। लोगोसेनो गोबां ओ मुवा बेसादनि खोथा बुंनो थाङोब्ला टाउन ओनसोलफोराव मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो। नाथाय बेनि दामफोरा बांसिन जायो आरोना, टाउनफोरनिया नाथाय जों ओनसोलाव जुदि थाङोब्ला गामि ओनसोल एसे खमाव नुनो मोनो नाथाय, जों जुदि नायनो थाङोब्ला जेराव टाउनफ्राव ओ बांसिन मोजां मोजां ओ गाननाय जोमनायनि खोथायानो बुं बा बायदिसिना मुवा बेसादफोरा मोजां फैयो आरोना नाथाय गामिफोराव बांसिनानो गाज्रि जानाय बा एसे दाम खमनिफोरखौसो लानानै थांनाय जायो दा थु ओ जोंहा टाउन आरो नोगोर ओनसोल होना बुआाथ' मिथिखायो जेराव टाउनफोरा ओ नोंथाङा दहाय बुंदों ओ जोबोद गेबब्रेंनाय दा नोंथाङा ओ माबाफोर बुंनो सानबावो नामा लोगोसे टाउन आरो नोगोरनि गेजेराव माबायदि फारागथि नुबावो ओ
औ जोंना माने टाउना बिदिनो ओ टाउन ओनसोलाव जों मैगं थाइगं गायोब्लाबो बा गामिनि मानसिफ्रासो माने गामिनियासो मैगं थाइगं गायोना नङा होमबा टाउनफ्रावथ' बिदि हा गैयाबा गायनो थाखाय ओ जोंनो गामियाव आरो बायदिसिना मैगं बा बिदिनो गायालासिनोबो मोनजा गाया माने बारिफोरावनो थानायबो मैगं मोनजायो औ बेफोरबायदि जेरैबायदि थास' आथिं थास' बिथरि औ बेफोरबायदिखौबो जों माने ओ टाउनाव लांनानै बिदिनो फाननो हायो आरो ना दाम गोसायाव जोंनावथ' ओरैनो हाबानो मोनो गामियाव ओ टाउनाव नाथाय बेखौ बायनानैसो जायो
औ औ आरो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु मानसिफोरा बांसिनानो जिहेथु टाउन ओनसोलाव गावनि नांगौ जानाय बायदिसिना थांना थानायाव नांगौ जाय जिहेतु मुवा बेसाद बेफोरखौ टाउन ओनसोलाव मोनो लोगोसेनो टाउन ओनसोलनि ओ जा जिउ खुंनाय राहा बेखौ बांसिनानो मोजां नुहुरो दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु गामि ओनसोलफोरखौ माबायदिहाय जोङो जौगाहोनो हागोन जे ओ गामि ओनसोलफ्राव जेबो ओ मोजां ओ सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा बा गुबुन बिथिङावनो जा रांखान्थि आरजिनाय बिथिङावनो जा जों गामि ओनसोलाव जोबोर गोग्लैसोनानै थानाय नुयो दा बेफोरखौ जुदि जोङो जौगाहोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि खामानि मावनो हा नांगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नङा नोंथा?
औ जोंनि लाइमोनफोराथ' बिदि ओ माने गाससिबो फरायनांगौ दानि दिनावथ' आरो फरायनायजोंसो गियान मोनो नङा होमबा नोंथां अ बिदिहायनो फरायनाया औ फरायनाया गिबियावनो थाग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों बिजनेसबाबो जायखि जाया खामानि साख्रि गभारनमेन्टबाबो बिदि साननो हायो आरो फरायनाया फार्स्त गिबियावनो थाग्रोनांगोन। अ जों मोनसे बिजनेस खामानि मावनो थाखायबो बिदि ओ माने फरायनायखौ नां थारगो आरो गावनि फैसाखौ साननो थाखायबाबो आरो बिदिनो जायखि जाया दानियाथ' इंलिस जाजो जाजोबखाबाय मोनसे टा टाउनाव खामानि औ टाउनाव खामानि मावनो थांनो थाखा थांनो थाखायबाबो जोंनो बिदि माने नाम बा बिदि नायनानैसो थांनो गोनां जाखायो। औ बिनिखायनो जों फरायनायखौ नांथारगौ आरो औ
नंगौ औ औ नोंथाङा थारबाथ्राखौेसेराव जोङो नोंगौ जों सोलों थाय सोलोंथाय होनना बुब्ला जों मिथिखायो जिहेथु ओ गासैबो जेनेबा जोनोमनिफ्रायनो गोदो ओ गोदायनिफ्रायनो टाउन जानानै फैखायाखै नङा होमबा? जेराव जों टाउन ओनसोलाव माबायदिहाय सोमजियो बेखौ जुदि जोङो सोलोंथाइफोरखौ जुदि जों मोजाङै सोलोंनानै लायो जिहेथु मोनसे नोगोर औ औ मोनसे गामि गोग्लैसोनाय गामिया ओ माबायदिहाय मोनसे टाउनाव नोगोरसिम सोलायलांखो बेफोर जारिमिनफोरखौ जुदि जोङो बोगलानानै नायोब्ला जों लोगोसे नो बेफोरबायदि जोङो ओ खामानिफोरखौ मावोब्लाथाय जोङो ओ बिदिनो गामि ओनसोलखौ जौगाहोनो हागोन आरोना हमनानै ला गोबां जोंहा दिनै समाव टाउन जाबोनो हमदों गुबुन ओ एसे जौगानाय जिराव जोङो ओ बायदिसिना ओ हाथाय बाजारफोरानो जा एबा अफिसफोरानो जा बा खायसे जायगाफोरा दिनै जौगानो हमदों। बेफोर जायगाफ्रा मानि थाखाय जौगादों बेफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै सोलोंनानै बिजिरनानै लायोब्ला अब्ला जोंबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ बिदिनो जोङो ओ जौगा था थाखोसिम जों जौगाहोनो हागोन गामि ओनसोलखौबो मोनसे टाउननि महर लाहोनो हागोन। जोङो बेनिखायनो सोलोंथाइ लानांगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों। जिहेथु जोंहा समाबो बांद्राय गैलिया नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानो नामा नोंथां।
आं बुंथ'ला दे।
औ औ औ बिदिब्ला जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दा जोंहा जे थ समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां। दे नोंथां।